औ नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां
अ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ नोंथां
अ आ जु दि हायोब्ला आङो दिनैनि जा जोंनि ओ जालांनाय दिनैनि दिनाव आरो बिनि बागै जोङो नोंसिनि दिं मा मा मैगं मा मा दाम जाबाय दं बा मा मा मैगं सोलिबाय दं? दं आं बिनि बागै नोंथांनिसिम सावरायनो होननानै आङो ओ फन हरनाय जादों नोंथां ओ सावरायजागोन ना?
औ सरायजागोन दे नोंथां
अ होमबा नोंथांनियाव आङो गिबियावनो सोंहरग्रोनोसै ओ नोंथां नोंसोरनि थिं ओरैनो मा मा मैगंफोरा मा मा दाम जाना दं आरो मा मा मैगंफोर दाम मोनबाय दं नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथां ओ मैगंफोरनि बागैबा आङो एसे बारा बुंनो हानाय नङा थेवबो मोननैसोबो हानाय मुंखौ आं बुंगोन नोंथां
औ दे बुंजागोन
ओ आलुफोरनि दामा जोंनि जोंनि ओनसोलाव दा
औ
फन्द्र थाखा जाना दोङो
औ
ओ आरो जिंखाफोरा ए दामा एसे बुरजा जादों बिस थाखा गाहाम जादों आ ना
औ
आरो बिदिनो पथलफोराबो बिदिनो सल्लिस थाखा गाहाम
औ
आरो थाइसंफोरा बिदिनो सल्लिस थाखायानो जानांगौ खि बेफोरबो आं आरो बारा बाजार खालामनाय जाया नोंथां बिनिखाय आङो बारा ओ मैगं थाइगंनि दामखौ एसे बारा मिथिया आं थारमाने नोंथां नोंथांनिमोननि ओनसोलाव अ माबायदि सोलि
औ जोंनिखैबोथ औ औ जोंनिखैबोथ मोजाङै दा दामफोराथ बुंनो थाङोब्ला दा अखा हाबाय थानायजों गोबां मैगंनि बिफांफोर बा फुलिफोरा जोंना थैजोब्बायानो बेनिखायनो जोंना दा बांसिन मैगंफोरानो जोंहा दामसिन जाबोनो हमगासिनो मानो होनोब्ला भिन्दियानो जा लेस्रायानो जा पथलानो जा जिंखिायानो जा थाइबें थायसुमानो जा जिखुनु ओ जोंना मैगंआनो माने दाम जागासिनो दं नोंथां ओमफ्राय ओरैनोथ जिंखाफोरखौ जोङो ओ से केजियाव जोङो ब्रैजि रां हिसाबै जोङो बायनानै जागासिनो ओमफ्राय फिन्दिफोरखौबो जोङो ओरैनो फुवा ओरैनो जि रां माब्लाबा ओ जिबा रां बेबायदियै जोङो बायनानै जाबोगासिनो दं आरो बेबायदिनो ओ थायसुंफोरखौबो जोङो बा थाइबेंफोरखौ जोङो ओ नैजि राङै जोङो से केजियाव बायनानै जाबोगासिनो दं लोगोसे बेबायदिनो ओम गोबां मैगं दं बेफोरनि दामफोराबो गोबां जागासिनो दं जेरै जोगोनारफोर जोगोनारफोराबो ओरैनो किजि हिसाबै फानो थायसेयाव जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला बेयो किजिसेनि बारो अब्ला जोङो ओ फन जि बाजि रां दजि रां बेफोरबायदि दाम होनानै जोङो बायनानै लाबोनो गोनां जायो आरो जानो गोनां ओमफ्राय उम ओरैनो औ औ नंगौ ओमफ्राय ओरैनो नोंथां ओ दिनै फुंनिफ्राय नोङो मोनायालागै ओरैनो मा मा खालामबो ओ आरो फुं समाव सानजौफु समाव मा मा ओंख्रि जाबोखो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां
औ
फुंनिफ्राय सिखारनानै आङो ओ न'नि बारि बेराखौनो ओ फोजाब फोजाबगासिनो नोंथां बिदिनो आङो ओ फोसाब फोसाब आङो गु बाजियाव ओंखामखौ जादोंमोन नोंथां ओंखामखौ आङो औ प्रिजिम जादोंमोन
औ नंगौ
खुन्द्रि खन्द्रि आरो आलु बे एवनायखौ जादोंमोन आरो जानानै उनाव आरो मावफिनदोंमोन ओरैनो उम से बाजिसोआव आङो
औ
बे खामानिखौ दोनथनायसै बे दारि फोसाबनायखौ ओ दोनथनानै से रेस्ट लानायसै आरोना
औ
रेस लानानै आरो उनाव गामि फारसे ओरैनो बेरायग्लांनो थांनायसै दसे उनाव ओरैनो ब्रै बाजिसोआव
औ
मोनायाव दानि मैदेर फैदो होननायखाय बे मैदेर खौनो नायनो था दसे थांदोंमोन आं दानि बिदिनो दिनै सानसेनि ओ ओ सानसेनि उम्म माबाया ओरैनो थांनायसै नोंथां नोंथाङालाय मा मा खामामोन? औ
औ आंथ दिनैनि दिनाव ओ ओ एसेबांथ खामानि मावनाय जाया ओ गिबियावनो सुटार होनोनायनि उनावहाय आंङो आंनि जा फुंनि खामानि ओ हाथाय मानजिनाय आं बे फुङावनो मावग्रोनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनाव हाय आंङो जा फुंनि खामानि ओ हाथाय मानजिखांनायनि उनावहाय आंङो साहा लोंङो साहा लोंदों मोन बिनि उनावहाय आंङो जेब्ला आंङो ओ आंनि देहाखौ माने मोजां खालामनो थाखाय बा फुंखिनायावनो आंङो माने दुगैस्रां लोबस्रांनाय खालामनाय जायो ओमफाय बिनि उनावहाय आंङो ओ दुगैस्रां लोबस्रां खालामनायनि उनावहाय आंङो माने ओंखाम जानाय जादों मानो होनोब्ला ओ आंहा डिउटि दङ जेब्ला आंङो माने ओ ओंखामखौ जानानै आंङो आंनि जा खामानिनि फारसे आं बेयाव थांनो गोनां जायो ओमफ्राय ओरैनो ओ खामानियाव थांखांनायनि उनावहाय आंङो माने सानजौफुफोरुराव जोंङो ओंखाम जानाय जाया मानो होनोब्ला ओ ओंखाम जाफैफिननो थाखाय लामाया गोजान जायो जेब्ला ओ बिनिखायनो ओंखामखौ जाफैनाय जाया ओमफ्राय जोंङो जोंनि जा ओ अफिसनि खामानि बेयावनो जोंङो माने ओ साहा रुटि बा माबा मोनसे जाग्रा मुवाफोर जानानै माने सानजौफुनि समखौ बेखिनियावनो एगार हरो ओमफ्राय जोंहा दासिमहालागै नै मोनायावबो जोंहा दासिमहालागै जोंहा ओंखामखौ जानाय जाया ऐ ओमफ्राय ओरैनोथ' दा ओंख्रिया दालि दं आलु फाजा दं ओमफ्राय फानलु बाथुम दं जोंहा दा जानो गोनांखिनिया बेखिनियानो नोंथां ओमफ्राय ओरै नो ओ दिनखौ आंङो बिखिनिखौनो आं दिनै ओरैनो आंनि जा खामानि बेखौबो आं हाजासे मावबोनानै आं माने दिनैनि इन्जिनखौ आं माने बारगहोयो आरो नोंथां ओमफ्राय ओरैनो नोंथां औ नों गौ ओमफ्राय ओरैनो नोंथां ओ बिदिनो नो-नोंङो माबाफोर जेबा ओ दिनाव ओरैनो माबाफोर मोजां खामानि बा अबावबाफोर बेरायनो थांदोंमोन नामा?
ओ नोंथां आङो दिनै जेरावबो बेरायनो ओरै थांनाय जायासै नोंथां।
औ
ओ बिदि ओ मोजां खामानि होनोब्लाथाय आङो ओरैनो ओ दसे ओ दानि
औ
स्नि बाजि स्नि स्नि बाजिनिफ्राय दाइन बाजिसिम ओरैनो गथ गथ'फोर ओ ओरैनो एसे सिखायनो थांदोंमोन आरो टिउसन लानो होननानै थांदोंमोन आं नोंथां। बेखिनियानो नो थां
औ औ ओमफ्राय ओरैनो ओ नोङो जेनेबा नोङो नोंसिनि बारियाव ओरैनो माबाफोर मैगं थाइगंफोर ओरैनो गायनायफोर जायो नामा बा ओरैनो माबाफोर लेस्रा जा भिनदी जा माबा मोनसे तिता काख्रेल जा जियानो जा माबा मोनसेफोर आबाद मावो नामा नोंथाङा?
औ नोंथां आङो बिदि ओ आबादफोरखौ आं बिदि मावा जायखिजाया ओ जोंनाव दा गय बागान दङ। बेखो बे गय बा गय बागाननि बारिफोरखौनो आङो फोसाबनानै दिनि दिनिनि सम हगारदोंमोन आरो नोंथां।
औ औ मोजां।
बिदि ओ मैगं-मैगं थाइगंनि थारमाने जेबो खे
औ औ औ मोजां औ औ
नोंथाङा बिदि मावो बा नआव दोङो नामा बिदि?
अ न'आव थ जोंहा ओ आलदा मानसि दङ जेनेबा मावग्रा ओ आंथ' मावनो सोलाबा जायनि जाउन उनाव जेब्ला आङो बेखौ मावनो हाया दङ बेबायदिनो ओ एसेबांग्राब फाननो थाखाय ओ गायनाय जाया। न'आव जानो थाखाय एसे एला गायनाय जायो जेरै फानलु गायो ओ भिन्दि गायो लेस्रा गायो ओमफ्राय बेबायदिनो थिथा काख्रेल दं ओ ओमफ्राय बिनि उनावहाय थाइबें दं बेफोरनो न'आव जानो आन्था जोंहा गायग्रा मानसि दङ जेब्ला बेखोनो गायनानै जाहोनाय जायो बेखौनो फ्रायानो जानाय जायो न'आव ओ एसेबांग्राब मैगं थाइगंबो ओ बायनानै जानाय जाया जाखिनि न'आव दं बेखौनो ओ जा मोननाय बेखिनिखौनो एसे एला ओ मोनजाबाय थायो। जेब्ला बेखौनो खायै खायै जाबाय थायो। ओरैनोथ' जोंहाबो एसेबां गायग्रा हा गैया। जायनि जाउनाव बेनिखायनो बुरजा फोनो हाया जा एसे एला दङ बेखिनियावनो जानो आन्थाखौ ऐ गायनाय जायो नोंथां। ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोननिफ्राय औ औ उ ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोननियाव नों नोंथांनि न'आव फख्रिफोर दं नामा बा ओरैनो ओ मा मा ना दोङो बा मा मा ना एगारदों एसे फोरमायनो हागोन नामा जुदि फख्रिफोर दंबाय बायोब्ला?
औ नंगौ नोंथां आ जोंनाव फख्रिया दंनाया एसे फिसा फिसायैनो बिगासेसोनि जागोन आरो।
औ मोजां।
खरनियानो दङ।
औ।
हाय आङो दाखालायसो मोननैयावबो। ओ सात किजि ना हेंगार दोंमोन आरो आङो।
औ औ मोजां ।
दंनायालाय बिदिनो थांनाय बोसोर फोरावबो हंगारानाय दंखायो । जेरै सिलभार दं रौ मिरगा ग्रास काट कमल काट बिदि ना दं आरो । दा दाखालिबो हंगारनायावबो बिदिनो हंगारदों आं नोंथां। ओरैनो सात के जि हओगारदां नोखो ओ हगारदों आरो। सम सम ओरैनो आदार जादों आ ओरैनो। आरो बा। मालाबा ओरैनो बेसरफोरनि बै मा होनना बुंङो बिखो? बेसरनि बै
औ औ औ औ औ औ औ । नंगौ ।
बो बिदिनो फुख्रि दं नामा नोंथां?
अ ओरैनोथ जोंहानाव फुख्रियाथ दङ खिन्थु जोंहा बेहाय नाबो होनाय जाला नाबो होनाय जाला ओमफ्राय जोंहा बेहाय मानो होनोब्ला बेहाय जोंहा ना होयोब्लाबो औवाया जि बायदि साग्लोब सारनाय दं बेनिमा बिलाइजोंनो माने ओ मोजाङै जाहोनो हाया मोजां ना होदेरो हाया बेनिखायनो फख्रि दंब्लाबो बेयावाय नाखौ होनाय जाला ओमफ्राय बेबायदिनो ओरैनो दङ थवब्लाबो जोंहा बेहाय ना होनानै जानाय जाला । होमबा नों थां। ओ दा दिनैनि जोंनि ओ समखौ माने दिनैनि दिनखौ माबोरै बारहोनाय बिनि सायाव सावरायनायखौ एखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां ।
औ दे नोंथां होमबा ।
औ औ बा नों जों रायलायनानै मोजां मोनबाय । उनावहाय रायलायबावनो मोनगोन होननानै आं आसा थाबाय नोंथां गोजोन
औ नोंथां गोजोनथों नोंथां
गोजोन्थों।